हेलौ औ खोनादोंना नों थां।
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथांजों दावबायनायनि बागै एसे सावराय जागोन ना?
औ जागोन नोंथां।
ओ नोंथाङा ओरैनो मा मा जायगायाव दावबायफेरनानै मोजां मोनखो नोंथाङा एसे खिन्थानो हागोन ना?
औ नोंथां ओ आं दावबायनाय दावबायनानै मोजां मोननाय जायगायानो जाबाय ओ सकि आरो बगामाति। आरो गुहाटी ओ जेराव दावबायनानै मोजां मोन - दों आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
ओ नोंथाङा ओ गुवाहाटियाव थांनानै मा मा नुबोखो एसे जोंनो खिन्थानो हागोन ना
औ नोंथां ओ गुवाहाटीयाव ओ थांनाय-थांनाय दावबायनाय समाव जोङो ओ मोनसे गोबां गोदोर गोदोर जोङो गला नुनो मोनदों आरो ना नोंथां आरो लामाफोराव गोबां रोख खोमनि ओ बिफां लाइफां बिबार आरो गुबुन गुबुन जिब जुनार ओ बिदिनो ओ गराय उम बिदि गुबुन गुबुन नुदों आरो ना नोंथां जेराव जोङो आरो ओ गोबां ओ रोखोमनि गारि खार गारि आ रो गोबां रोखोमनि सुबुंबो नुनो मोनदों आ रो गोबां बिदिनो ओ रोंगौ थि मोनबोदों आरो ना नोंथां गुवाहाटियाव थांनानै जोङो आरो ओ गोदोर ओ मोनसे ओ स्टुडियाम जेराव जोङो ओ मोसानो बागुरुमबा मोसानो थांनायावबो जों गोबां बिदिनो गोबां गोबां गोदोर गोदोर न नुनो मोनदों आर ना नों
अ अ अ
आरो बिदिनो ओ जोङो बिदिनो गोदोर गोदोर ओ बिदिनो गोबां गलाफोर नुनो मोनदों जेराव ओ गोबां जि-जि आरो फि थाइ सामथाइ मैगं थाइगं गोदोर गो दोर ओरै ओ गलाफोर नुनो मोनदों आरो बिदिनो आरो गुबुन गुबुन नुनो मोनदों आरो ना नोंथां जेराव जोङो लामाफोराव गोदोर दलं जेराव ओ ब्रह्मपुत्र दैमा होनना बुङो आरो ना दलं ओ जेराव जों बेखौबो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां
औ औ
औ
ओ नोंथाङा जे बुंदों ओ सुकि हाजोआव थांफेरबाय होननानै ओ सुकि हाजोआव नोंथाङा मा मा नुबोखो ओरैनो एसे खोन्थालाय
औ ओ सकि हाजोआव बुङो-बुङोब्ला जों दावबायनाय समाव ओ बिदिनो ओ बिफां लाइफां आरो दावबायनाय समाव ओ जोङो दावबायनाय थांनाय सम समाव ओ लामायाबो ओरै पाक कानि लामा जायाखैमोन आरोना नोंथां ओ अन्थाइनि लामासो बे समाव दावबायहैदोंमोन ओ आगोलो गोबाव-गोबाव समबो जाबाय आरो आरो जोंङो दैबो नुनो मोनदों आरो मन्दिर आरो बाथौ मन्दिरबो नुनो मोन ओ बाथौ थानसालि आरो गोज जौ सिरिबो नुनो मोनदों। जेराव जोंङो हाजो गोदोर-गोदोर हाजो आरो ओ दैमा बिफां-लाइ फां बायदि-बायदि जिब जुनारबो नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां जेराव जों सिङायाव दावबायनाय समाव जोंङो जेरै मोख्रा मैदेर आरो गुबुन गुबुन दाउ जेराव दावराइ गुबुन गुबुन ध'नेस दाउ नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां।
औ-औ नंगौ।
औ नोंथां।
ओ ओरैनोथ' जोंङो ओ बेफोरदि नुयो नुनाया खिन्थु जोंङो ओ गोबां-गोबां जिब जुनारबो नुयो जेरै जों मैदेर नुयो मोख्रा नुयो। जोंङो जेरै ओ जोंनि हालामावथ' जोंनि सुकि हालामावथ' जोंङो दावरायखौ नुनो मोनथ'वाखै। ओमफाय आरो-आरो जोंङो ओ गान्दाखौबो नुनो मोनथ'वाखै आरो नंगौना?
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरखौ जोंङो मायाव नुनो मोनो नोंथांआ एसे खिन्थानो हागोन ना?
औ बेखौ जोंङो ओ बुंनो थांला जोंङो सिराखाना जेराव जोंङो नुनो मोनो आरोना सिराखानावहाय गोबां गोबां ओ दाउ आंथ' दावबायबोहैफेराखैबो नालाय। जेराव खोनानो मोनदों आरो जोंङो ओ सिराखानायाव गोबां रोखोमनि जि ओ जिब-जुनार नुनो मोनो। ओ बिदिनो गराय आरो बिदिनो ओ मैदेर आरो गान्दा आरो बिदिनो ओ दाउराय गुबुन-गुबुन रोखोमनि दाउ नुनो मोनो। बा जिब-जुनार मोनो होननानै खोनानाय मोनदों आरो ना नोंथां। ओ आं दावबायहैयाखैमोन नालाय ओ नों नोंथाङा दावबायहेफेरदोंमोन नामा?
औ औ आं दावबायहैफेराखै नोंथां। ओ आं खोनानो मोनदों जे ओ मानास हाग्रामायाव बेफोरखौ गासिखौबो नुनो मोनो होननानै ओ खोनानो मोनदों ओ मोनसे नोबो मोनदों आरो।
औ नोंथां।
औ औ। मानास हाग्रामायावलाय म मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जोङो दावबायनो थाङोब्ला बेयाव जोङो ओ जोंनि आथिंजों बेखौ जोङो दावबायनानै नायनो हाया आरो ओ बेवहाय मोनसे ओ मोनसे गारि मोनसे दं आरो जिब बेखौ बुङो जिब जोङो। ओ बेजों बेनो मानास हाग्रामाखौ दावबायनानै बेफोरखौ मोसा मैदेर ओ दावराय बा जोङो ओ मोसानिनो मोनसे लोगो थायो बेबा ओ बेफोरखौबो जोंङो गासिखौबो जोङो बेवहायनो लायनो मोनसे जिब गारि गाखोनानै नायनो मोनो होननानै मिथिनो मोनदों आरो।
अ नोंथां थारै नंगौ।
औ नंगौ। ओ जोंनि हालामावथ' दा बेफोरदि दावराय ओ मैदेर ओ मैदेरखौथ' नुयो ना नाथाय जोङो मोसाफोरखौ जोंनि हालामाव नुनो मोनथ'वाखै आरो नोंगौना?
औ नंगौ नोंथां औ। ओ नोंथाङा ओ बबे बबे जायगायाव मा मा मा खामानियाव नोंथाङा दावबायदों एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ नंगौ ओ जोङो ओ बगामा नङा नङा जोङो भैरबकुन्द' जे बुङो
औ नोंथां।
बेयाव जोङो ओ मोनसे फरायसालिनिफ्राय थांदोंमोन आरो ओ ओ सारमोननि थिनाय लेखा जों बेवहाय जोंनि मोनसे ओ बा मोनसे बेखौ बुङो प्रजेक्ट बा जोङो जों जोंनि आखाइजोंनो लिरनानै जों बेखौ बानायनांगौ जायो ओ बेनि सोमोन्दै जोंखौ लांनाय जादोंमोन आरो।
औ औ औ नांगौ नोंथां। जेराव जों मेगनजों नुनाय नुनाय बेफोरनि सोमोन्दै जोङो लिरनानै लानांगौ आरो ना नों
औ औ नंगौ जोङो जेरै मा मा सोमोन्दै जों लिरनांगौ बेखौ जोङो ओ ओजानिजों नुनाय मेगनजों नुनाय बा दैमा बोहैनाय बा जोङो नुनो मोनो जे दालां गोलाव गोलाव बा बेवहाय मा हारिनि मानसिफोर फैयो आरो जों बिसोरजों माबायदि रायज्लायनो मोनदों आरो जोङो मा मा बिफां लाइफां नुबोखो बा जोङो दावसिन दाउलाखौ जोङो माबोरै बिरबायनाय नुदों बेफोरखौनो जोङो लानानै जोङो गासैनिबो सोमोन्दै जों बेफोरखौ ओ लिरनांगौ जायो आरो।
औ नंगौ नों
औ ओ नोंथांमोनखौबो बि फोरदि लांफेरबायना?
ओ जोंखौहाय बगामाथियाव लांदोंमोन आर ना नोंथां। ओ-दावबायनाय बे बगामाथियाव ओ जोङो ओ-आगोल बा गोदो गोदो नङा नोंथाङ ओ-ओरैनो ओ-बोसोरनि बोसोरथामसो जाबाय आरो ना नोंथ थां जेराव जों थांनाय समाव। ओ-बिदिनो बगामाथियाबो बारा ओरै ओ-पाखकानि जायाखैमोन आरोना नोंथां। हान अथाइनियानोमोन। जेराव जोङो। बगामाथियाव थांनानै जोंनि मेगनजों नुुबैनाय। खिनियानो आं बेखौ फंनैसो सावरायना होनोसै नोंथां।
औ औ जागोन दे।
औ जेराव जों बगामाथि थांनाय समाव ओ-गोबां गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां आरो दावमा दाउसा बेफोरखौ नुनो मोनदों। आरो बे समाव मैदिर खुब मैदेरखौबो नुनो मोनदों आरो ना। नोंथां आरो। ओ-जोङो बे ओ-बगामाथि जाय बगामाथि खाथ-ओ- ओनसोलाव थायो बिसोरो बांसिन बांसिन आबाद आबादखौनो मावनाय नुदोंमोन आरो ना। जेराव ओ-जुखामफोरख औहाय। आरो। बिदिनो बायदि बायदि आबाद मावनानै जायोमोन आरोना। जेराव जोङो बगामाथ थियाव। गोदोर गोदोर हाजो। आरो एस ओ-जोबोद गोलाव ओ-जोङो सिडि गाखोनो मोन्दोंमोन आरोना आं। थां। बे बेवहाय जोङो। ओ-ओ-बाथौ थानसालिबो नुनो मोनदों आरो बुद्ध मन्दिरबो नुनो मोनदों आर ना। नोंथां जेराव जोङो गोदो। दैमा मोनसे जयाव जोङो नावआव नावआव गाखोनानै बारनांगौ गोनां जा जायोमोन आरो नोंथां हान्थिनांगौ गोनां जायोमोन आरो नोंथां।
औ औ।
बिदिनो गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां ओ-बांसिनानो बोग्रि बिफांखौनो नुनो मोनदोंमोन आरो ना नोंथां। बगामाथि हालाम माबायाव। जायगायाव।
औ।
बिदिनो बिदिनो गोबां जोङो नुन नो मोनफेरैखौबो नुदोंमोन आरो। ओ-गिबि खेबमोन आरोना नोंथां बिदि गोजानाव दावबायहैनाया।
अ' अ' नोंथां।
औ नोंथां।
ओ नोंथाङा जे बुंदों जे बगामाथियाव थांदोंमोन होननानै ओ जे बगामाथिनि दैखौ जों मिथिनो मोननाय जादों दे बे दैया गोसोमलायनो नोंगौना?
औ नोंथां नोंनायालाय नोंगौ एसे नोंथां।
औ। नोंथाङा बे दैयाव हाब फेरबायमोन ना?
ओ नोंथां दैयावथ' हाबाखैमोन नाथाय ओ नावजोंसो बारनो मोनदोंमोन आरो ना नोंथां।
औ औ औ थारैनो।
बिदिनो ओ दावबायनाय बुङोब्ला गोबां दावबायनाय दं आरो ना नोंथां जेराव ओ गावनि ओ खामानियाव दावबायनाय आरो खारनाय, बारनाय आरो बिदिनो नांगौ खा नांगौ खिनियाव जोङो दावबायनो हायो आरोना जेरै जोंनि ओ रां खामायनायाव दावबायो बा फरायसा फरायसालियाव थांनो थाखाय जोङो ओ दावबायो। आरो बिदिनो जोंनो खारनाय बारनाय, खारनाय बारनाय गावनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय जों खारनाय बारनायखौबो जों दावबायनांगौ। जेराव जोङो ओ गावनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखायबो जों दावबायनांगौ आरो ना नोंथां।
औ औ, ओ दिनैनि रायलायनायखौ बेयावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ दे नोंथां। औ औ नोथां औ।
है
औ नों थां दानजायाखैनो।
नोंथाङा दानना हरनो हागोन ना?
औ नोंथां दानजायाखै र' नोंथां। बेनिफ्राय